औ औ नोंथां औ
दा सानदिबा खालामगदों नामा नोंथा
आङो बिदिनो
बिदिनो दंलाबायो न'आव बिदिनो आं बाहेरायाव थांनायबो जायाखै एसे अखा बोहागासिनो ना सानैसो ओखायनो बाहेरायावावबोओंखार जाथवाखै
औ नोंथां
नोंथांनि खौरांफोरलाय बोरै
खबरा मोजानो दाबोन नोंथां
ए ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय नोंथां
ओंखाम जाखांबाय ओं नोंथां
ओ मा ओंख्रै जानाय नोंथां
दालि ओमफ्राय ना एवनायसोमोन नोंथां
ओ होमबा जोङो दिनै बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागैनो सावरायसै खोमादांना नोंथां
औ नोंथां जागोन
ओमफ्राय आ नोंथांनि माबाफोर एसे फेभ्रेट दिसफोर दं नामा बर'फोरनि ट्रेडिसनेल बर'फोरनि औ
औदोंोंथां अनला द दाउ
अला जों दाउ नोंथांना संनो रोंङो नामा जों दाउनि बागै
रों रोंनायालाय नोंथां
आ एसे फोरना हलाय आंखौ बोरै सङो आं संना जागोन नान नङ
औ अनलाखौ माबाखौ माइरंखौ फास्स् सोमा दोनबाय सोमा दोननानै ओमफ्राय उनाव माइरंआ दसेमाबा समा दोननानै एसे रुइबाथाय बोखांनानै दोनबाय आरोना नोंथां
औ औ
बोखांना दोननानै ओमफाय इखो दैखौ सर'नो थाखाय उम सान माबायाव मा होनो खिरखा नङाबा एरैनो इसे गेसेङाव बिदियाव दोनबेरना बोखांनानै
औ
बोखांनानै दोननानै ओमफ्राय उनाव बेखौ थबसि नङाबा उवालाव दे बाय नङाबा
होम
सिंफोराव उनबाय आरोना माइरंखौ गुन्दै खालामनो थाखाय ओमफायदि गुन्दै जाबाय ओ औ ओमफ्राय उनाव दै ग्लब ग्लब फुदुंबाय फुदुंनानै ओमफ्राय आखाइजों देया ग्ल ग्ल गुरुबाथाय आखाइजों ओरै फेनस्रोनानै ओरै होबाय आरोना नोंथां इसे एसे ओरै फिदिं फिदिं ओैरै होबाय आरोना नोंथां
ओ
ओमफाय फैबाय ओमफ्राय बेदरखौ एवफ्रामना लाग्रोबाय आरोना एवफ्रामना लानानै ओमफ्राय उनाव माइरंखौ दै गुदुंआव होखा होखांबाथाय ओमफ्राय उनाव ओ होबाय बे खारैबो होनाय जायो आरो नोंथां
खारैबो होनाय जायो
औ ओमफ्राय बिदिनो दुनदिया थानाय बोथोराव दुुनदिया होबाय धोनदिया थानाय बोथ थोद धोनदिया होबाय आरोना नोंथां ओमफ्राय गंगार धुनदिया नो थानाय बोथोराव गंहार थुनदिया होबाय आरो नोंथां बेदिनो मस्ला मसलि
माने गंगार दुनदिया गंगार दुन्दिया थाबाथाय गंगार दुन्दियाखौ होसिगोन ओम फ्राय बेलेग दुन्दिया थाबाथाय बेलेग दुन्दिया होसिगोन
औ लाइबो होजायो आरोना नोंथां लाइबो होजायो होनदो नोंथां
आस्सा लाइबो होजायो बेजों
औ अनलायाव
ओ लाइबोहोजायो होमबा आङो दिनैसो खोना फेरदोंमोन लाव लाइ होयो होननानै
होजायो लाय लाइखो मिजि मिजि फिसा फिसा हानांगौ आरोना नोंथां
ओ फिसा फिसानो हाननांगौ आरो ओमहो ओमफ्राय
गोथाव जायो ओइ बर'फोरा दे फुजा होनाय बोथोरफोरावबो ओंखाम गोरलै ना मा होनो इदियावबो होनाय जायो लाय बोथोर थानाय समाव नोंथां।
ए आच्छा ओंखाम गोरलयबो होनाय जायो माने।
औ
माने ओखाम गोरलयबो बिदि अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो नालाय।
औ मोनालाय बोथोर समावबो खनसे होनाय जायो नालाय बेयाव उम होनाय जायो नोंथां।
खिनिखिनि होनाय जायो नामा?
ओ
खेनि खेननै होनो
जोंनियाओजों खननै होननाय जायो नोंथां
ओ खेननै होनाय जायो नोंसिनिथिं ओ आरो गुबुन बिदि जाग्राफोर दं नामा जायखौनो मोजां मोनो
ओमफ्राय सबायाइजों दाउजो मोजां मोनो नोंथां
ओ सबायजोंं दाउ
औ
नोंथाङा संनो रोङो नामा?
सबायाइजों दाउजों सबायाइखौ फासाव रुग्रोना लाबाय आरोना नोंथां।
औ औ
खारै होननानै रुग्रोना लाबाय ओमफ्राय गोदौबाथाय रुइबाथाय सागं साना होबाय ओमफ्राय उनाव
बेयो खारै होआ बाथाय जाया नामा बियो?
खारै होआबा जानाय नङा नोंथां।
ओ थाखाय खारैखौ होखानांगौ आरो
औ खारै होबाथाय उनाव रुइबाथाय सागं साबाय ओमफ्राय बेदरफोर होनोबा बेदरखो एवफ्रांना लाबाय लानानै उनाव ओमफ्रायाय होबाय आरोना नोंथां ओमफ्राय बिदिनो मस्ला मस्लि होबाय
अ आटसा औ औ अनलाजों दाउजों अनलाजों दाउखौ आंबो मोजां मोनोमोन जानो।
औ औ
नोंथाङा आरो माबाफोर मोजां मोनबावो नामा इदिनो ओ स्ट्रिट फुड? ओ चाउमिन म'म' फखरि पानिफुरि
चिकेन पकराखोसो मोजां मोनो नोंथां आङो
चिकिन पकरा
औ चिकिन पक'रा
पकरा मम' आरो
सिप्स बेफोरखौ मोजां मोनो औ
बिरियानि जाफेरबाय?
उम बिरियानि जाफैबाय नोंथांं ओं
ओ बिरियानिया बोरै जानो?
बिरियानिखो बारा जानो हाया नोंथां एसेयावनो आंगायो माथो।
हे नंगौ नामा?
औ
ओं आं बारा आंगायनाय मोनाखैमोन आं जादोंमोन आं जोंनि माबायाव जोंनि खाथियावनो टाउन मोनसे दमोन बेयाव दङ मोन। माब्ला माब्ला बाराथ नङा बारु इदिनो आङो खेनथाम खेनब्रै जाबाय आरो
औ
बिगियानिखौ ओ आंनि सानैयाव बिदिनो माने संनो रोङाबाथाय एसे हे गाज्रि जायो माने जानो था ओमफ्राय रोंबाथायसो मोजां जायो
औ जाजोबनो हायासै
जाजोबनो हायासै होनदो नोंथां।
माखौ?
चिकेन बिरियनिखो
ओ बेसेननि बायोमोन
बेसेनिथाय लोगोसो लांनो नागिरदोंमोन नोंथां
ए आसा बेसे बुरजा बायनो हाखो अबेबा अबेबा संनो रोङोबा बिराद गाज्रि जायोलै दानो थाखाय आंगायल' नंगौलै
गोथावालाय जादोंमोन बै जानो हाया दा एसबां ओरै
उम
नोंथाङा मा मा ओंख्रि जानो मोजां मोनो नोंथां
आङो आं इदिनो संबानो जाबायलै आ गोथावबानो जाबाय ओ बिदि दाउ बेदरफोरखौ मोजां मोनो आङो दाउ ना बेदरखौ बांसिन मोजां मोनो आङो आरो एसे बेदर बे रानखुन्दा जायो अमा बेदरा जा ना गिेदिर जा ओमफाय दाउ जा बयलार जा बे जुदि रानफुदा जायो होमबा माने एसे मिलौफ्लेलायनाय मोनगु लायो आं
औ औ अमाखौबो मोजां मोनो आरो ना नोंथां अमाखौबो बिदिनो फोराननानै दोननानै जानो बिदि जायो सबायजों दाउ अनलाजों बिदि जायो
औ जा गोथाव जायोब्रा बियो जानो
थास बिबारजोंबो गोथाव जायो
ओं थास' बिबारजोंबो थास' बिबारजों हांसो बिदरजोंबो जा गोथाव मोनो आं जानो
ए आं मोनजाफेराखै ओहो मोनजाफेराखै नोंथां
ओ थास बिबारजों माजों माखौ जाखो नोङो
थास' बिबारजों अमा बेदरजों खारै संब्ला मारैथो जायो
थोद खारैबो होयो नामा थास बिबाराव
खारै बांसिनानो खारै जाया बे जोहा खारै जायो आरोना सम सम जायो खारै ओमफ्राय बांसिनानो जाया आरो नोंथां थेबाव खारैबासो हिटसिन जायो
खारैबा बांसिन मोजांसिन जायो आरो
आंनि थाखाय खारैबा बांसिन हिद जायो
ए खारैखौ बिराद मोजां मोनो खोमा नोङो
मोजां मोनो नोंथां आलु आरो आलु खारैखौ मार मोनो
आलु जौ खारै हैयो
आलु खारै हिद मोनो अ
ओं जाफेराखै आंङो दिनैसो खोनाफेरदों आलुजों खारै होयो होननानै
आलू खारै जायोबा आलु खारै जोंनियाव जायोना बाक्सायाव
ओ बाक्सायावसो होमबा अ जोंना एसे माबासो जायो एवखाम सावखाम
हो
सानजा साइदथिंसो जोंनिया
अ मा जाया नोंथां
गहफुर
औ दालि खारै जाफेरदो ना जाफेरा नोंथाङा
दालि खारिबो जायो होमबा होद जाम जाद जाद खोनाबायलै दिनै आङो आङो
सब बुस्थुआवनो खारैजों जायो नोंथां सब बुस्थुखौनो खारै जाजायो नोंथाङा जाबाथाय खुमब्राफोरखौबो खारै जाजायो
अ खुमब्रा खारिखौ जाफेरदोंमोन आरोबा आङो नाज
औ औ थास'फोरखौबो खारैजों जाजायो थास'खौबो
थास' खारै आलु खारै थास' बेदरखौ खारै बेयावबो खारै होयो होमबा
औ आलुखौबो खारै सं आरु आलु होखारै संबाथाय नोंथाङा ओरै गल गल ओरै हाना लानांगौ आरो ना गल गल
गल गल हानांगौ
औ ओरै गोबा गोबा ओरै गल गल दरसे जेरै दरसेखौनो ओरै गोबा गोबा गोबा ओरै हानांगौ गल गल
नोंस्रा बिराद खारै जायो खोमा दं
खारै जायो नोंथां खारैखौसो मोजांसिनमोनो आं नोंथां
स'जना खारै जाफेरबाय
सजना खारैखौ उन्दैआवसो नोंथां खारदै खारै जानायाव माथो होयोनो गोथाव जायोनो माथो
औ गोथाव जायोथ' जोंना संबायानो थायो मालाबा मालाबा बिदिनो सेनफ्राव सेना ना नांबाथाय बिदिनो सजना बिलाइ खासिगोन खारै होसिगोन बिदिनो इसे रुनाय बायदि खालामसिगोन आरो जायोमोन
नोंबो जानाय नोंथां मालाब आलु खारै आलु गोरलै गोबां हिट जायो आलु गोरलैया आलु गोरलै ओंखारनाय समाव
साख्रि लिंफनाय समाव बोरै बोराया जाय होमबा
बोराया हिट जायो गोरलैया हिटसिन जायो नोंथां
आदस‌ गोरलैया मोजांसिन जायो
गोरलैया ओं आलु गोरलै ओंखारनाय समाव हिटसिन जायो बिदि गल गल हादो दै दो लाबोदो खारैजों ओरैनो जब्ब होखादो बे उनाव माबाबाथाय एसे रुइबाथाय एसे माने बुरजाया रुइबाथाय साखं साना होदो संख्रि नायदो फानलौ होदो
औ औ
मल्साबो एसे होजायो
अ-
गोथाव जायो मालाबा संनानै जानाय नाय नोंथां नोंबो
फारस्थआव एवग्रो नांगोन नामा आलुखौ
नोंथां दैजों बिदि ग गल हानाय दैजों लाबजों खारैजों होफाखादो
औ आदसा रुनाय बायदि खालामनांगौ आरो ना
औ थाव होआ इआव नोंथां
थाव होआना
ओहो होफाखादो मालाबा जानाय नाय नोंथां नोंबो
जानायगोन र मालाबा दे होमबा नोंथां समाबो जाबाय आं एसे खामानि मावहैनो माने‌ खामानि दं आंना एसे।